हेलौ।
खोनादोंन?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांनाव माखासे कुइसन सोंनो हागोन नामा? सोंथि सोंनो हागोन नामा?
औ सोंनो हागोन दे नोंथां।
अ बिथाङा आंनो नोंथाङा आंनो खोन्थाहरदि।
औ
मा रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै राङ आरि
जो आरोना गोबां मैगं थाइगंफोर दङ रां आरजिनो थाखायथ' माने दा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा दैज्लां बोथोरावथ' बाराय सवा मोजां मैगंं थायगं फोर गैया माने थाइबेंफोर गायजायो
औ
थाइबेंफोरजोंबो माबा फाननानै रां आरजिनो हायो थाइबेंफोरखौ फाननानै माने ओमाय ओरैनो ' गोरान बोथोरावथ' माने गोबां मैगं थाइगंफोर दं जेरै सबायबिमा थरमुस अ सरि थर्मुजा खाथियावसो गेलेयो ओ सबायबिमा ओमफ्रायो बिदिनो सबायफोर दङ आरो लाइ फोर दङ आलुफोर लाफा बेफोरबायदिनो गोबां दङ आरो बेफोरबायदिखौ माने फाननानै रां आरजिनो हायो ओमाय आरो ओरजाय बानलुफोर दङ बानलुफोराथ' दा जानाय नंथ'ला दा दैज्लां जाबाय बानलु दङ
मा रोखोमनि आबादखौ मावोबा दैजलां दाबायदि दैज्लांनि समाव मोननो हायो माने दैज्लांनि सिगाङाव मा आबादखौ मावोबा दैज्लां समाव जोङो मोननो हायो बिनि फिथाइखौ
अ दैज्लांनि सिगां मावोबा आरो ना
औ दैलांनि सिगां मावनानै जोङो दैलां समाव बैनि फिथाइखौ मोननो हानाय मा मा आबाद दङ
आंथ' एथ'बां मोनथिलायलाङा खिन्थु आं जा जाखौ एसे मिथिफ्रामो बेफोरखौ आङो खोन्थानो नाजानोसै आरो नोंथांनो हा मा होनो औ दे ओ जोङो दैज्लां सिगां एसे सिगां माने खांखिलरफोरखौ गायोबा माने मोननो हायो दैलांवहाय बेफोरखौबो आरो फत टलफोरखौ गायोबा मोननो हायो
औ
औ ओमफ्राय आरो बिदिनो थाइबें थाइबेंखौबो दैज्लांनि एसे सिगां गायनांगौ माने ओफाय दा दा मोनफुनाय जासिगोन आरो थाइबेंफोरखौबो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो दंबावो खिन्थु आंनाव गोसोआव फैयाखै माने
औ
औ
स' मा समाव गायोमोन फालाय
थास'खौ औ बेेखौबो थास'खौबो गोरान समावनो गायो माने दैलांनि सिगां गायो
औ ओमफ्राय मा मालाथो मोनहैयो बेखौलाय बिनि बेदरखौ
खौ गोजां बोथोर समाव मोनहैयो माने दैज्लाङाव मोनाखै बेखौ दा माने माबाफोराहाय खिलिबाय आरो बिलाइफोरा खिलिहांबाय दा थास'ना ओमफ्राय जेब्ला दैज्लां जोबहैगोन अब्ला मोनहैसिगोन आरो बेखौ गोजां बोथोर जाहैबा औ ओमफफ्राय आं नोंथांनाव मोननैसै सोंथि सोंनि
सोंहर दे
औ ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननिखौलाय मा मा आबाद मावो?
अ मा माने ओ मैगं थाइगं आव बुंनोना जिब जुनाराव बुंनो ना ना
नङा आबाद होनदों जेनेबा मैगं थाइगंनि आबाद।
औ मैगं थाइगंनि आबादा जोंनिथिं बिराद मावो जेरै भिन्दि
औ औ
भिन्दिखौ मावो जोंनिथिं भिन्दिखौ गोबां माने बिगा बिगा हायाव गायनानै बिन्दिनिफ्राय मोनो ओमफ्राय बेसर दङ बेसरखौ एसे गोरों समाव माने बानायनानै माइखौ हा माने ओ हाखौ थाग थियारि खालामनानै बेसरखौ खुबैनानै बेसरनिफ्राय फिथाइखौ ब बरननानै बेसरनिफ्राय थाव बरननाय
औ औ औ नंगौ औ
बेनिफ्राय आरो दङ गोबां दङ
औ
जेरै ओ अ-अलखपि बान्दा बान्दा कबि बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय माखासे ओ मानसिफ्रा ओ जेरै ओ बेदर थांग्रा थास' दङ बिनिफ्राय था दङ बेफोरखौ मावो आरो
औ औ
ओ बेनो आरोना ओ नोंथां औ नोंथांनि बायदिबा बैफोर मैगंनिफ्राय आरजिनानै मा रोखोमै जोङो जौगानो हायो माने रांखान्थियाव बोरै जौगानो हागोन आरोना
जुदि बेफोर मैगंफोरखौहाय माने मोजाङै मावोबा बेफोरखौ माने बाजारफोराव लांनानै बा ओ फायखारिफोरनोहाय मोजां बेसेनावहाय जुदि हरनो हायोब्ला बेजोंहाय माने गोबां रां आरजि नो हायो बेजोंबो माने खिन्थु आबादखौहाय मोजाङै जो थोन लानानै मावनांगोन जेनेबा एसेल' बिदिनो से बिगा गाहाम मावब्लालाथ' जानाय नङा बेजोंथ' जाहैनाय नङा एथ' रां आरजिनो हानाय नङा माने बे मेगं- फोरजोंहाय रां आरजिनोबा खमैब्लाबो जि बिगासो बा बिगासो बेफोरबायदि गायनांगोन माने बेखौ आरो बे फोरखौ गायनानैल' दोनबा जानाय नङा बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन नांगौ बायदि हासार होनांगोन आरो दैफोरबो होनांगोन अब्लाना माने मेगङा मोजां जाबोगोन अब्लानासो माने बायग्राफोराबो गोसो बोगोन मेगंनि फारसे अब्लाना बेफोरखौहाय मोज जां बेसेनावहाय फाननो हागोन आरो जेनेबा आरो हाथायफोराव थांनानै फानहैयाबाबो मोजां फायखारिफोरजों रायलायनानै बेसेनफोरखौहाय मिलायनानै फानहरोबा माने बेफोरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथाङा थारखौ नो बुंदों अ आं नोंथांनो खौ आरो आबादनि सायावनो माखासे एकदम माने गोरलै बे आबादखौ बोरै मावो खोन्थाहर अ
औ दे दे
आबादा जाहैबाय ना फिसिनाय
औ ना फिसिनाय
नाखौ मा रोखोमै फिसिनानै अ माबोरै आरो बेसेबां मा समसिम मा समाव माने फैसाखौ बा रांखौ मोननो हागोन खोन्थाहरलाय आंनो एसे
औ आं हानायखिनिखौ खोन्थानो नाजानोसै नोंथांनो
औ औ जागोन दे
माने दा बायदिथ' माने नानि फुवानखौ माने एप्रिल- एप्रिल फोलावनो लाखिनानै माने फुख्रिफोराव होनाय जायो माने नानि फुवानफोरखौ माने अ बेफोरहाय मा ने एसे गोथौ दै थाबाय थाग्रा बायदि फुख्रिफोरावहाय हगारनांगोन माने गुहाराव ओमफ्राय बेवहाय सम बायदियै नानो आदार होयोबा मोजां माने
अ नान'लाय मा होदार होयो?
अ बिदिनो दाना फैखायो नाफोरना आरो न बेफोर दंबा बेफोरखौबो सारना होजायो। गुन्दैफोरखौहाय औ जेनेबा बे नाखौहाय माने गुवार फुख्रि माने बिदि फिसा फुख्रिफोरावहाय फिसियोबाथ' जानाय नङा बे न'नि आन्थाल' जाहैगोन बिदिनो मोननै मोनथाम फुख्रि बा एखदमबारे गुवार से बिगा गाहामनि गुवार फख्रि माने नै बिगा गाहामनि गुवार फुख्रि बेफोरबायदियावहाय फिसिनानैहाय माने नाखौहाय बिजनेस खालामनो हायो आरो नाखौहाय। जेनेबा नायाहाय एप्रिल मार्चावहाय नाखौहाय हगारोबा बे नाखौहाय माने अक्ट'बर दानफोरावहाय अक्टबर नभेम्बर दानफोरावहाय बे माने गिदिर जाहैजोबगोन आरो फानजानाय जाहैजोबगोन। आरो लकेल नाफोराथ' आरो दामा गोबां जाखायो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ।
जायो जानोथाय जिहेथु फुख्रियाव जोङो फिसिनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना फोरा खौ फानोबा बेसे सेबां सो मोननो हागौ केजियाव बा कुइन्टेलाव
औ औ दाथ' ना नाफोरनि दामखौहाय आङो एथ' मिथिथ'वा खिनथु माने दा खमसिन बुङोब्लाबो माने नायाहाय नैजौ बा नैजौ बाजिनि माने खम जाया माने लकेल नाफोराहाय आरो बिनि ओमफ्राय माने बिदिनो मागुरफोर जायोबा सिंगिफोर जायोबा बिदि आरो दामा बांसिन जाहैलायो माने नोंथां मोननिखिबा दामा माबायदि नानि ना
औ जोंनिथिंबो एसे बिदियानो ओमफ्राय नाखौ माने जोङो हाखर जावनानै बिदि फुख्रि बानायनानैसो फिनो हायो ना हानि सायाव जोङो जेनेबा वाल होनानै गोजौ जेनेबा खालामनानै दै दोननानै फिनो हागोन ना हाया
आ उवाल माने हाखौ जा माने जुदि वाल होयोबा आरोना आरो नाफोरनि बेनि थाखायहाय बेयो बिराद डेनजारेस जायैगोन माने जुदि बिदुं होबाय थायोबाथाय बे उवाला गुदुं जाजोबगोन ना अब्ला नाफोराहाय माने जिङावहाय माने गेलेफैनो हानाय नङा माने बे बिदुंजों माने नाफोराहाय थैलांनो हागौ आरो गुदुं जानानै माने दै थायोब्लाबो माने वाल होनायाव औ ओमफ्राय माबाफोर सोंथि दंबावो नामा
सोंथियाथ' दंबावो नोंथां नोंथाङा आंनो हरनो हागोन ना जिहेथु जोङो नानि सायाव रायलायबाय ना ओमफ्राय मैगंनि सायावबो राय फैबाय।
औ औ।
नोंथाङा आंनो मा माखासे जुनादफोरखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा जोङो बेखौ फिसिनानै ओ आबाद मावनो हानाय माने रां आरजिनो हानाय?
जुनावथ' गोबांङानो दं जुनाराव जुदि जोङो बोरमाफोरखौ फिनो हायो आरो मोसौ खौबो फिसिनो हायो मोसौफोरखौ फिसिनानै फाननो हायो बोरमाफोरखौबो फिनानै फान फाननो हायो। बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय आ आरोथ' गोबां दङ जुनारफोराबो फिसिजानाय बोरमायानो गोबां रोखोमनि दङ माने बेलेग बेलेग जाददि दङ बेफोरबायदि आरो दा माने आंनिथ' गोसोआव फैलाय लांङाखै माने एसे बाहेरा दं नालाय आङो।
ओमफ्राय मोसौ होन्दोंमोन नामा?
औ औ
ओ दाउआथ' जुनादाव गोलैयाना?
जुनाराव गोग्लैयो। औ औ दाउवाहाय जुनाराव गोग्लैनाय नङा दां।
दाउआ बिरग्रा माने दाउ दाउ जा खाथियाव गोलैगोन आरोना।
औ ओ होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा समा जाबायबो माने। नोंथां औ दे औ दे।